हेलौ खोनादोंना
हेलौ
अ खोनादोंना
ओम आं खोनादों ओ ओम नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना ओम खबरा मोजां ना नोंथां नोंना
खोनादों ना
ओं ओं खोनादों आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन बे टपिकआनो जाबाय ओम ट्रेभेलिं खालामनाय ओ नोंथाङा अ बिनि बागै एसे बुंनो हागोन ना
औ टेरेभेलिं दाथ' माने जोङो बिराद साननाय फैयो आरोना जोो जेरैखि बेरायनो थांनाय मबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनाय फरायनो थांनाय बिफोर बागै फैयो आरोना जोंनि मेलेमाव अब्ला बिदिनो बेरायनाय होनबाय थ माने ट्रेभेलिं बाथ' जोङो गामिफोराव लोगोनि न'आव हाजोफोराव बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना आरो ट्रेभेलिं होनबा माने जोङो बिराद गोसोआवबो मोनसे ओ द्रिम थायो आरो जोंहाबो मोनसे बेलेग जायगायाव थांगोन जोंहाबो बिदिनो साख्रि लागोन माबा माबि जों बेरायगोन आरोना बिदिफोर जोंनाव हायो आरोना ट्रेभलिं होनबा अब्ला नोंलाय बेयो बिनि सायाव मा होननो सानो
अ बे बुङोबाथ' जों ट्रेभेलिं बुङोबाथ' जों जेरै ओम गोबां जायगायाव जों बेरायनो हायो जेरै ओम ओम थावां जेरै सिलं ओम बिदिनो दार्जिलिं गोबां जायगा दं ओ बेफोराव जों बेरायनो हायो बेफोर जायगायाव जों बेरायनानै मोनसे माने जों बेरायनानै जों मोनसे सोलोंथाइ मोनबोयो बेफोराव जेरै आ बिसोरनि ओ जानाय थानाय बिसोरनि ओम गासैबो माने ओम सोलिबाय थानाय मोनसे माबाखौ जों नुबोनो मोनो आरो अ गोबां जायगायाव जों बेरायनाय जेरै जिर' फर बिदिनो गोबां जायगा दं आरो बेरायनो थाखाय नोंथाङा बेसेबां एसे बुंबावना होनो हागोन ना बेनि बागै हेलौ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादोंबा एसे टावार गोनां जायगायाव थानो हागोन नामा
ओं ओं हागोन दे
हेल
ओंओं खोनादों खोनादों ना
अ हेल'
खोनादों ना
हेल' हेल'
ओं खोनादों ओ खोनादों दे बुंनो हागोन